नोंथाङा फ्रिना?
औ फ्रियैनो दं आं नोंथाङालाय?
अ आंबो फ्रियैनो दङ नोंथांजों आं दसे सम ओ आथिखालाव जोंनि गेजेराव नुजानाय माखासे जेंना जेरै ओ बेसादफोरनि दामा बां गोबां बांनो हमदों दा बिनि सायाव आं फंनैसो नोंनि नोंजों रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा
नोंथाङा औ नोंथा नोंथाङा सावरायनो हागोन दे नोंथाङा मा ओ माबानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि सायाव ना?
औ औ औ
औ दे सावरायनो हागोन दे नोंथाङा सावरायनायखौ जागायदो नामा आं खोनासंनि बि नि उनाव आंबो बुंगोन ऐसे।
औ ओ सिगांनिफ्राय जोङो रुजुनो रुजुयोब्ला आथिखालाव जों जि मुवा बाहायो बा जों साफ्रा दैलि लाइफाव जोङो जिखिनि मुवा बाहायो बिनि बेसेनखौ बांनायनि फ्राय बांनाय बांनायनिफ्राय बांनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोर बेफोरनि जा ओ मुवा बेसादनि बांनाय बिनि जाहोन आरो बियो मानि थाखाय बांदों आरो बेखौ जों मारै होब थानो आं बिनि सायाव नोंजों एसे सावरायनो नागिरदों।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथाङा
ओ आथिखालाव जोङो डेभलाप जादों डेभलाप जादों ओ ओ ओ दा दाउ मा होननानै बुङो? जोङो मदार्न मदार्न जुगाव जोङो दावबायगासिनो दों। दा बे हिसाबै जोंनि माखासे सोलिनाय लाइफ स्टाइल बेबो दावगाबोगासिनो दङ दा थिग बेबादिनो जोंनि बाहायनाय मुवाफ्राबो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो लुबैदों दा आथिखालाव जे बुस्थुखौ जोङो थाइसेयाव मोनोमोन दा गोदोनि समाव थाइसेयाव मोननाय बुस्थुखौ दा गोबां रांजों जों बायनांगौ जायो थाइसेयाव थायबा जाबाय आथिखालाव दा बेफोर मानि थाखाय बारायदों आरो आं सानो दिनै जोंनि गेजेराव हादोरजों हादोर दावहा जानाय बिनि जाउनाव माखासे जोंनि गेजेराव थाव थाव जि जा जि हादोराव थाव मोनो बे हादोराव माने थावखौ खम बेसेनाव हरनो नागिरला बा गोबां बिबांनि बेसेन लानानैसो जोंनो थावखौ हरो दा बेफोरबायदि थावआव जुदि थावफ्राव जुदि बेसेना बाङोब्ला अट'मेटिकलि जोंनि मुवाफ्राबो बेसेन बाङो नङा होनबा मानो होनबा थावजोंसो गासिबो जाजोबो ट्रेन्स स्पट मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम माबा मोनसे मुवाखौ जुदि लांलाय लाबोलाय खालामनो नागिरोबा माने बेवहाय गारि मथरनि गोनांथि आरो गारि मथरा जोंना थावजोंसो सोलियो दा थावजोंसो खारो दा थावनि बेसेना जुदि थाव थावनि बेसेना जुदि बारायोब्ला मुवा बेसादनि दामाबो बारायगोन आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो माने जों माने आबादारिफोराबो माखासे जि मोननांगौ गाव आबादखौ मावो नाथाय नाथाय गावनि मोननांगौ माबाखौ बेसेनखौ आबादनि मोननांगौ बेसेनखौ गाव मोनालासिनो गेजेर ससेयाव जोंनि फालांगि खालामग्रा माखासे बिसोरो गोबां रोखोमनि माने लुथिनाय बादि खौ जों नुनो मोनो गोबांबादि बिसोरो गोबां लाब जानानै जोंनि आबादारिनिफ्राय खम बेसेनाव बायजोबनानै लांनानै माने जोंनि पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बा जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव बिसोरो गोबां बिबांनि बेसेन लानानै बिसोरो फाननायखौ जों नुनो मोनदों जायनि सायाव जोंनि फिसा एसे एसे बिबांनि माने खम बेसेननि दाम खम बेसेननि मुवाखौनो बिसोर गोबां बिबां बेसेननि खालामनानै फानो दा नोंथांनि भिउआव जों बेफोरबायदि बेसेन बांनायजों लोगोसे जों जोंनि लाइफआव माबायदि इफेक्ट जादों बा जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम गोग्लैदों नोंथाङा फंनैसो बुङोब्ला मोजां जायो
माने नोंथाङा बुंदों जोंनि माने जोंना बेसेन बाङोब्लाबो बेसाद फोरनि बेसेन बाङोब्ला जोंहाथ' माने खहायानोखा जेरै माने नोंथाङा बुंदों थावनि औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जेरै जों थाव थाव बा जेनेबा जों गासैबो बुस्थुआवनो माने गारि होन मथर होन बायदिसिनायाव जों माने थावखौ सोनानै जोङो गोजान दाबसेनिफ्राय दाबसे ओ गोबां जायगासिम माने जोङो थांनो हायो बेफोराव माने बेफोर जेनेबा जोङो गोबां मोनसे बुस्थुखो जायफोरखौ जों खम बेसेनाव बायनानै बाहायनो हायोमोन बेखौ जों बेनि माने फाननै होननानै बाहाय बायनो गोनां जायोब्ला जोंहाथ' रांनि खहा खा। जेरै जों गेसखौनो होन गोदो माने जों एसे साननैसो सिगां जेब्ला दावहा जायाखैमोन बा ओ जोंनि गेजेराव बिदि हादोरजों हादोर दावराव दावसि जायाखै मानो होनबोला माने जोंनि गेजेराव माने गेसआ माने एसेबां दाम गोसा नङामोन माने गु बाजिफोरावनो मोनोमोन। नाथाय दा जोङो बेफोरखौ मा जिदाइन गाहामाव जिदाइनस' गाहामाव बायनो गोनां जादों मानो होनबा जोङो गुबुननिफ्राय लानांगौ जानो गोनां जादों। आरो माने जायफोर फानो बा बेफोरखौ जोङो जाय अफिसनिफ्राय लाबोयो दिहुनो बेफोरनिफ्राय जों मोनाखै जों माने ब्लेगाव बायनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों मानो होनब्ला जेनेबा बे गेसफोरखौ जों खम बेसेनावनो मोनोमोनब्ला जोंहा माने रांनि बासाय बासायनाय जागौमोन आरो बे रां खौ जों गुबुन जायगायाव बाहायनो हागौमोन जेनेबा आरो जोंनि बांसि न आं सानो आरो ओ बेसेन गोसा बांनायनि जाहोना जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बेखौ नांनायनि माने नांनायनि नांगौनि माने जेसेबां नांगौ एसेबां बिबांनि माने दिहुननाय जाया जेरै जेनेबा रा माने बेसेना मानि थाखाय बारायो जेब्ला बे मुवाया खम जायो। नङा होनबा बेखौ मोननो थाङा। जों जायफोरखौ माने ओ गोरलैयै मोनो बा इजियै मोनो बेफोर बेफोरखौथ' जों माने खम बेसेनावनो मोनो नङा होनबा मैगं मैलायानो होन। माबायानो होन जेनेबा जों मैगं मैलाफोरखौनो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो आबादारिनिफ्राय बायनानै लायोबा जों खमाव मोनगोन नाथाय बे मैगंखौनो जों बेपारि फोरनिफ्राय बायनानै लायोबा जोङो एसेबाबो दाम बांसि होनानै बायनांगोन आरो थिग बादिनो बेबायदिनो जोंनि माबायाव उम गलाफोराव होननाय मुवा बेसादानो होन माने बायोबा जोङो एसे खमाव मोनो। ओमफ्राय जों बेखौ गलाफोर जायफोरा माने थार्द पार्टिफोरा फानोब्ला जोङो माने मा जायो बिसिनिफ्राय जोङो बेसेन बांसिन होनानै लानांगौ जायो। आरो बेनि ओ बांसिन जाहोना जाबाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो माने बेसादा माने आंखाला बांसिन जादों। जेनेबा नांगौ नांगौखिनि माने मुवाफोरखौ जों दिहुननो हायाखै। बिनि थाखायबो मुवाफोरा बेसेनफोरा बांगासिनो दङ।
औ
माने बे बेसेना बांलांबाय थायोब्ला जोङो माने मोनसे समाव जोंहा ओरैबायदि जागोनखि जों माने मुवानि आंखाल जागोन जों खिन्थु जों बायनो हानाय नङा जोंनियाव माने राङानो थोआ जागोन नङा होनबा? जों बेफोरखौ माने माबा मोनसे जानो लुबैबाबो माबा मोनसे गाननो लुबैबाबो मा यावबा थांनो गोसो जाबाबो जों माने थांनो हानाय नङा। बा बायनानै जानो हानाय नङा बेफोरखौ जोङो बाहायनो हानाय नङा आरो बेजों लोगोसे माने
जेसेनो मुवा बेसादफोरा दाम बांदों एसेनो माने जोंनि बाहायनाय बे फोर माने जों एसे खम माने बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
माबेबा माबेबा मुवाफोरखौ जों माने एसे सेभ खालामनाया गाहाम आरो नङा होनबा नोंथाङा बुंदो नामा एसेखौ
मुवा बांनाय बेसेन बांनायजों लोगोसे जोंनि माखासे बेसेन बांनायनि जाहोनाव जोंनि माखासे जाय मानसिफ्रा साख्रि गैया बा जाय मानसिया खम इनकाम खालाम खम खालामो बांसिन बांसिन खस्थ' बिसोरो भुगिनांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जायहा बेथन दङ जायहा सरकारि साख्रि साख्रि दं माबा मोनसे साख्रि दं बिसोरहा मा सोलायनाय मुगा जों मा साफ्रोमबो सानफ्रोमबो बो नङा बिसोरो बोसोरै बोसोरै बिसोरो बोसोरै बोसोर बोसोरै बोसोरै बिसोरनि बेथनफ्राबो बारायो दा आथिखालाव जोंनि आबादारिफोरनि बेथनफोर बिसोराथ' बेथनबो मोनाबा बिसोर आबाद मावनानैनो जायो दा बिसोरबादि सुबांना बुहुत माने खस्थ'आव गोग्लैनांगौ जायो आरो मुवा बेसाद बाराय दामा बारायनाय लोगो लोगो दा गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन माने एकस' थाखा लांनानै थाङोबा नोङो मना गांनै गाहाम मैगं थाइगं लाबोनो हायोमोन आथिखालाव नोङो एकस' थाखाजों गैयाब्लाबो आदा मनायानो बुङा नङा होनब्ला दा बेफोरबादि सोलायनायखौ जों नुनो मोनो
बांसिन माने जों माने सरकारा जेनेबा जोंनिफ्राय गोबां टेक्स माने मुवा बेसादाव टेक्स लागायोबा जों माने बे बेखौ माने जों गोबां दाम बा होनानै बायनांगौ जायो माने टेक्स लाखानाय बुस्थुखौनो आरो जों टेक्स होनानै बाय बायबावनो गोनां जायो बेफोरनि थाखायबो माने मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांगासिनो दं नङा होनबा जेनेबा जों जायफोरा माने जोंथ' खाजोना होखानांगौ नङा होमबा गासैबो मुवा बेसादावनो सोरखारा माने टेक्स लाखायो आरो बे जों जा जोंनिफ्राय जा बुथुमनाय मोनो माखासे रांफोर खाजोनाफोर बेफोरजोंसो माने बे सोर सरखारि साख्रिफोर मावनाय बा गोबां रोखोमनि माने सोरखारि हाबाफारि बेफोरनि खामानिफोरखौ मावफुं मावफुंनाय जायो बे जायखि जौगानायनि हाबायानो होन जेनेबा फरायसालि गायसंनायानो होन हस्पिटाल बानायनायानो होन लामा बानायनायानो होन बेफोर गासैबो माने
बैफोर रांजोंनो जायो आरो जायफोर फोर जोंनि मुवा बेसादाव लागायदों बा जायफोरनि थाखाय बे जोंनि मुवा बेसादा दाम गोसा जादों बेफोरनि रांफोरजोंनो बेफोर माखासे खामानिफोरखौ मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ दा समाबो नै ओरै आं समाबो जाबाय नालाय आं दोनथ'नो सानबायमोन
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय औ दे दोनथ'नोसै नामा